अ हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांजों आं एसे ओ गोनांथार खोथा एबा आयदा लानानै स ओ सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ औ
नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे सावरायनो हागोन दे।
अ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि बर' हारि ओ बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय ओ फोर फोरनि सोमोन्दै नोंथांनायाव आं सावरायनासो कलखौ खालामनाय जादों नोंथां नोंथां आ सावरायनो सावरायनो हागोना? औ दे बिदिब्ला नोंथां आंनो फोरमायना होनोसै
औ औ औ। नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनो थाखाय साबायखर बावबाय बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो आइजो जों बर' हारिनि आइजो माहारिनि आइजोफोरनि मुंखौ लाग्रोनांगोन। जाय आइजोफोरनि सायावनो जों बर' हारिनि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायनि नेरसोनथिया बांसिनै नुजाथियो आरो बे आइजोफोरानो जोंनि बे बर' आइजोफोरानो दानाय लुनायाव बांसिनै बाहागो लानानै जों बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिफुङो बा जों बर' हारिफोरनि गेजेराव बिसोरनो दानाय लुनानै बे आइजोफोरानो दानानै लुनानै बे दोरोङारि गामसा दख'ना बायदिसिना गाननाय जोमनायखौ जोंनि गेजेराव लाबोदों जों बर' हारिनि गेजेराव बेफोरखौ लाबोना लाबोना होफैदों। जों दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोंनि आइजोफोरा बिसोर गोदोनिफ्रायनो गोदो जों बर' हारिया फैनाय समनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो गावबा गाव जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा गानदों जोमदों। बिसोरो खुन्दुं लुदों खुन्दुं दखानफोरनि बायना लाबोना खुन्दुं लुदों आरो बै गैयि समाव बिसोर खुन्दुं बानायदोंमोन दंफं दंफांफोरनि बायदिसिना बिगुरफोराव ओंखारनाय दंफां बिगुर बायदिफोरजों बानायना दायै लुयै गानदोंमोन गोदो। आरो गेजेर गेजेर समाव बायदि इन्दि इन्दिनि एम्फौ बायदि लाथाफोरनिफ्राय दिहुननाबो गानदोंमोन लोगोसे गाब गाहोदोंमोन गाब गाहोनानैनो हिसान हिसान हिसान बानायदोंमोन बिसोर हिसान बानायनानै ज' ज'नो गामिफोराव बिदि आइजोफोरा जोंनि आइ बर'फोरनि आइजो माहारिया बे हिसानखौ दानानै सोंनानै दख'ना गानग्रा फास्रा फालि बायदि बानायदोंमोन बां सिनै गोसो होनो थाङोब्ला गोसो होनो गोनां गाब होनना बुङोब्ला जों बर' आइजोफोरनिया गोमो आरो गोजाखौ बांसिनै इउस खालामोमोन गस्ला गस्ला माने ब्लाउस ना ब्लाउस गोजा नोंथां बे ब्लाउस गोज्जा आरो गोमो दख'ना बेफोरखौ गानोमोन गाननाय जोमनाय दा गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जों बांसिनै नुनो मोनगोन। लांगा दख'ना जायखौ बुङो जों दख'ना जों लांगाबो होनना बुङो नङा होमबा नोंथां? जोंनि जेनेरेल भाषायाव लांगा होनना बुङो बे दख'ना आरो नुनो मोनगोन ओ बायदि फास्रा बायदिसिना गाबनि गुफुरबो नुनो मोनगोन गोजा गोमो बायदि गाबनि गोबां रोखोमनि जाय जेरै मोजां मोनो बे आथिखालाव दखान बायदिनिफ्राय लाना फैनानै खुन्दुंखौ गावबागाव दानानै इसानाव दानानै जोंनि आइजोफोरा जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा गानो लोगोसेनो बांसिनै गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनोदि आर'नाइ बयनिख्रुइबो जों बर' हारिनि मुंदांखासिन आसाम नाङैनि बा भारत नाङैनो मुंदांखासिन आर'नाइखौबो जोंनि आइजोफोरानो गोदो गोदायनिफ्रायनो दानानै आजा आ आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो आजै आजौ दिनिफ्राय दानानै बिथांमोना जोंनो नेरसोनथि गालांबाय। आर'नाइ होनना बुङोब्ला जों बर'फोरनि आर'नायइआ दिनाव गोबां मुं दंसै। बेखौबो गोबां गाबनि दानानै बानायनाय जायो गोबां गाबनि बानायनाय जायो। गोबाङानो गोबां गाबखौ लानानै मोजां मोनो बे आर'नाइ नेरसोनथिया आर'नाइखौ जों बांसिन बरायनाय बा आलासि सिबिनायाव जों बाहायो आरो बैसागो बोथोरफोराव बो जों लानानै रंजायो आरो बिनि अनगायैबो गोबाङानो गोबां लायो खामानि मावनायफोरावबो लायो। बिदि आलासि जानो थांनाय फुजा फाथाल बायदियाव बांसिनै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ आरोबाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोदोनि आइजोफोरा गोदोलायनो आर'नाइखौ जोंनि दावहरफोरनो जोंनि जोहोलावफोरनो हरसेनि गेजेरावनो आर'नाइखौ दानानै दावहा नांनो थाखाय जान्जि खाफ्रानो बा फावरि खानो थाखाय आर'नाइफोरखौ दाना होयोमोन होननानै जों खोनानो मोनो। नंगौना नोंथां? जों बेफोरखौ खोनानो मोनो बा दिनैसिम आबै आबौमोनखौ खोन्थानाय खोनायो। आरो जों सानजारि होनना बुङोब्ला मोनसे दख'नाखौ जों बुंनांगोन। जाय दख'नाखौ जोङो होनो अग्रं दख'ना। नैबे सानजारि सानजारियाव दा बै अग्रं होननाय दख'नाया गोबाङै सोलिसै नाथाय हजोंहाय सोनाबाव जों बेखौ नुनो मोनलिया बांसिनै जों बिदन होननाय दख'नाखौ गाननाय नुनो मोनो नाथाय जोंनि बे सानजारियाव दख'ना होनना बुङोब्ला जों बांसिनै अग्रंखौ नुनो मोनो आरो हौवाफोरनि बेलायाव जोङो गामसा खायमा बे गामसा खायमाया जोंनि बेलायाव बांसिन सोलियो गामसा खायमाया लोगोसे आर'नाइ।
औ नोंथां।
बेफोरो बांसिनै जों बाहायनाय जायो आरो। बेखिनिखौनो आं नोंथांनो फोरमायहरबाय आरो नोंथाङा बे बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दोरोङारिनि सायाव मा मोनथिगौ बिनि सायाव नोंथाङाबा आंनो फिन सावरायनो थाखाय
औ नोंथां औ नोंथां। ओ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला जों गिबियावनो नोंथाङा बुंदों दख'ना आरो गामसा आर'नाइ नोंगौ नोंथां बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोनथि होननानै जों बुंनो थांगोन। ओ गिबियावनो जोङो बेफोरखौ माबोरै बानायो एबा माब्रै ओ मा होनो दिहुनो बेनि सोमोन्दै जोङो। आङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों बे जोंनि दख'ना एबा आर'नाइ गामसा एबा बेबायदि ओ बर' हिनजावफोरनि दख'नाफोरखौ जोङो गिबियावनो माबोरै दिहुननो? बेखौथ' दिहुन्नो थाखाय जोंनो खुनदु नांगोन बे खुुनदुंफोरखौ बामेनिफ्राय मोनो बेनि सोमोनदै नोंथांनो फोरमायनो सानदों। गिबियावनो बे ओ ओ बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दख'ना एबा हारिमुवारि गाननाय जोमनाय दख'ना एबा ओ फास्राफोरखौ जोङो गिबियावनो बानायनो थाखाय जोंनो खुन्दुं नांगोन। बे खुन्दुंखौ जोङो गिबियावनो दिहुननो थाखाय गिबियावनो जोंङो लाथा एम्फौ फिसिनांगोन एबा इन्दि हि। जोंनि इन्दि इन्दि खुन्दुंनिफ्रायसो जों बानायगोन। बे इन्दि खुनदुखौ जोङो बोरै मोनगोन होननानै जोङो बुंनो थाङोब्ला बेखौ गिबियावनो जोङो ओ इ ओ बेखौ लाथा एम्फौ फिसिनांगोन जों। बे लाथा एम्फौनिफ्रायसो जोङो इन्दि खुनदुंखौ मोनगोन आरो नोंथां। बे गिबियावनो जोंङो बे लाथ थायफखौ जोङो फिसनानै फिसिनो थाखाय गिबियावनो जोङो मानै जों जोला सिखिरि नागिरनांगोन। बे बे सिखिरि जों हमना लाना फायनांगोन ओ जायो‌ ओ बे लाथा एम्फौखौ ओ‌ एफ बोदै दैनानै ओ जागायजेनो बेखो जेब्ला जों सिख खिरिखौ हमना लाना फैनानै न'आव जोङो‌ हि ओ गांसे खुन्दुंनि हियाव जोङो बेखौ ओ फिनो हाबनानै दोननांगोन बा होना दोननांगोन। जेब्ला बेबा होनानै बेयाव मा होनो बोदै दैगोन बे बोदैखौ जेब्ला जोङो खुन्दुंनि हिजों जोङो सा-सानब्रै सानबा ख' आरो ओ दिउ खां ओ खोबना दोनखांनायनि उनाव बियो। फिसा महराव जागोन। बे फिसाखौ जोङो गिबियावनो जोङो बेखौ ओ मा होनो बै बे ओ इन्दि दंफांनि बिलाइ गोरलैयाव जोङो बेखौ बा होना दोननांगोन। अब्ला मा बियो लासै लासै बिलायखौ जानानै बियो देरगोन। जेब्ला देरनानै बेखौ ओ मानला जोबगोन‌ अब्ला जोङो बेनो बेखौ गो ओ गिदिर गिदिर इन्दि बिफांनि दानिनि बिलाइफोरखौ जों होनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ बे एम्फौआ जानानै देरगोन जेब्ला देरनानै बियो ओ
औ
ओ देरगोन अब्ला बे मोन मोनसे समाव मोनगोन मोनब्ला जोङो बेखौ ओ थालिर बिलाइनि गोरानखौ होनानै जों बेयाव खाथुमदों हा खाथुमबा बेयो गाव गायनि ओ बै इन्दि खुन ओ मा होनो बिलाइ जानायनि आथाखौ बियो दिहुननानै बेयाव फिथोब खानानै गावनो गाव हाबनानै थागोन। जेब्ला हाबना थानानै गावनो मोनगोन मोनबा बेयो बेखौ जोङो ओ मा होनो बे जिरनानै ओ बे एम्फौखौ जोङो फा-फाननोबो हायो आरो जानो गावबा गाव जानोबो हायो आरो। बेखौ जेब्ला जोङो ओ जिरखांनानै बे खो मोननाय फिथोबखौ जोङो रुगोन रुनायनि उनाव जों बेखौ इन्दि खुन्दुं हिसाबै जोङो बेखौ जिरनानै जिरनाय जागोन आरो एबा लुनाय जागोन आरो जोङो। बेखौ लुखांनानै जोङो जेब्ला गासैखौबो बुरजा जायो। अब्ला जों बिखौ खुन्दुंखौ सोंनाय जागोन आरो। सोंनानै जोङो
उम
मा होनो बेखौ ओ खुन्दुं महराव सोंनानै जोङो सि दानो थाखाय सेन दानायाव बाहायदों आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ हिनजावफोरनि जोङो दख'नाखौ जोङो ओ दिहुननो हायो। आरो ओ फास्रा एबा आर'नाइ फालि जों बेबायदिनो दानो हायो आरो नोंथां बेनिफ्राय ओ हौवा नि गाननाय खसाब एबा जोङो ओ कड होनो वास कड होनना बुङो थां बेखौबो जोङो बिदि बायदिनो जोङो दानानै दिहुननाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय आरो गोदो ओ फोथायनाय दंबावोमोन दि बेफोर बेफोरनि खुन्दुंनिफ्रायनो मा होनो आर'नाइफोरखौ मोनसे नेरसोनारि महरै बाहायनाय दङ आरो जेरै जोङो मान होनायफोराव बाहायो नोंथां आरो जेब्ला ओ जोंनि धोरोमारि फोरबो जेरै बैसागु फोरबो मागो फोरबो काति बैसागुफोराव बर'फोरा ओ बर' हौवाफोरा गामसाखौ गानो आर'नाइखौ गोदोनायाव लायो आरो नोंथांनि बेबायदिनो ओ हिनजावसा हिन्जावफोराबो हिन्जाव माहारिफोराबो दख'नाखौ गानो आरो फास्राखौ गोदोनायाव लायो आर आर'नाइ फास्राखौ नोंथां जेब्ला बे बैसागु बोथोराव रंजानाय बो फैयो फोरबो फैयो अब्ला जोंनि बर'फोरा गोमो दख'ना गानो आरो ओ ब्लाउसबो गानो आरो नोंथां गोमो गोजा ब्लाउस बेबायदिनो ओ फास्राफोरखौबो सोरबा गोमो लायो सोरबा गोथां लायो बेबायदिनो गोजा लायो आरो बांसिन जोंनि बर' हिनजाव माहारिफोर खौ गोमो दख'ना आरो गोमो ब्लाउस आरो ओ गोजा फास्रा आर'नाइ लायोब्ला जोबोद समायना नुयो आरो नोंथां जायखि जिया जोंनि बर' गासैबो हिनजाव माहारिफोरखौनो जोबोद समायो आरो बेरखाङो आरो मोनसे ओ मा होनो सबसे ओ बुहुमनि मादावनो ओ हिनजावफोर खौ बांसिन जोंनायसिन एबा समायनासिन नुनाय बायदि मोनो आर आंनो आं नोंथां बेफोरबायदि गोमो दख'ना गो-गोमो गोजा ब्लाउस आरो गोजा फा-फास्रा लायोबा जोबोद समायना नुयो आरो ओ बेफोरो फास्राखौ गानोब्ला ओ मा होनो गुबुन एबा गुबुन बुहुमनि हिन्जाव माहारिफोरानो ओ मा होनो समायनायाव ओ बेफोरबायदि गानोब्ला बर' हिनजावफोर जों हाया आरो नोंथां आंनि बायदिब्ला आरो थिग बेबायदिनो जोंबो ओ हौवा माहारिफोराबो ओ गोथां गाम'सा गानो आरो उम गो-गोजौआव एबा जोमग्राखौ ओ मा होनो सोरबा गोमो सोरबा गोथां बिदिनो
उम
आर'नाइ एबा वासकटखौ गाननाय जायो नोंथां आरो आर'नाइखौ गोदोनायाव लानानै आरो आर'नाइखौ खर' खानानै बैसागु बोथोराव बिदिनो मोसानानै रंजायो आरो नोंथां। ओ नोंथांजो ओ नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबनो सानबाय नोंथां नोंथां जों आं बर' फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै ओ रायलायनो एबा आंनि मोन थिनायखौ नोंनो फोरमायनानै नोंनि मिथिनायखौ आं मोननो फोरमायलायनानै जोबोद गोजोनांबाय नोंथां दे होमबा नोंथां समाबोथ' जाना फैबाय